औ खोनादों ना औ दा जोङो अब्ला ओ मोनसे ओ टपिक लानानै जों रायलायनोसै ओ बे जाबाय ओ नालेंखर दंफांखौ गायनायनिफ्राय माबाय दि जोङो फोथांनो हायो बिनि सायाव जों रायलाय जागोन ना?
औ जागोन।
औ ओब बिदिब्ला आङो जागाय ग्रोनोसै नङा होमबा?
औ
औ दा नारेंखल दंफाङा मोनसे जोंनि जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बियो जोंनो जाग्रा फिथाइ होयो आरो लोंग्रा जोंनो रोसि होयो। दा नालेंखर दं फांखौ जोङो गिबियाव जोङो ओ गायनांगौब्ला जोङो फिथाइखौ गिबियाव जोङो हायाव फबना दोननांगोन बे हायाव ओ जागायनायनिफ्राय बियो एसे गाहायनिफ्राय गाहाय गोजौसिन गोजौसिन जाबोनानै बियो फुलि जाबोयो आरो दा बबेबा बबेबा नालेखर दंफाङा हारसिंनो दंफांनिफ्राय सिरिनानै बबेबा हाग्रा बारियाव हाबनानै बियो अखाजों दैजों हाजों लाबजों बियो फबनानै थायोब्ला बियो हारसिंनो रज'नायखौ जों नुनो मोनो। दा जोङो बेबायदि ओ खालामालासिनो जोङो बांसिनानो नालेखर दंफांखौ जोङो गेदेर खालामनोब्ला जोङो दंफांनिफ्राय हाननानै हायाव ओ हाखौ एसे जावनानै गोबोरखि हासार होनानै बेखौ जोङो ओ फबना दोनो आरो फबनायनि उनाव बियो ओ गोबौ साननि उनाव बियो रज'यो आरो दा रज'योब्ला बेखौ बोसोरनै बोसोर थामनि उनाव बिखौ गायस्लायनानै ओ गुबुन दाबसे जायगायाव गायस्लायनानै दोननानै बियो ओ मोजां जासि मोजां जायो आरो। दा बेबायदि दङ। दा नालेंखर दंफाङा बेबायदिनो देरलाङो आरो नालखर दंफांखौ फांसे दंफांखौ ओ खोब खेबथाम खेबब्रै गायस्लाय गायस्लायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेखौ बोसोरसेनि उनाव बोसोरसे जे गायस्लायबाय थाब्लासो बियो थब देरनानै थाबनो फिथाइ थायो आरो दा नोंथांमोननि ओ जायगायाव नालेखर दंफाङा माबायदि ओ जागासिनो दङ बे माबायदि नालेखर दंफांनि खेथि दंना गैया नालेखर दंफांनि आबाद मावगोन ना मावा नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन
औ नालेंखर दंफाङा जोंनि थाखाय जोबोर ओ मुल्य गोनां बिफां।
औ नोंगौ।
ओं दा बियो जोंनि दैयलि लाइफआव नङाब्लाबो जोंनो बेखौहाय ओ बायदि बिथिङाव गोनांथार जाथारो अब्ला नैबे नालेंखर बिफांखौ जोंनि ओनसोलाव न'खरफ्रोमावबो फांफा फांफाखौ नुनो मोनफ्रामो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा बेबायदिनो बबेबा न'खरावथ' फांनै फांथाम बेबायदि थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ
दा बे नालेंखर बिफांनिफ्राय जोङो बोसोरावनो खमैबो बाजिथासोसिम नालेंखर फिथाइखौ जोङो मोननो हागोन हायो अब्ला बेखौ बै न' खरा गाव न'खराव ओ बाहायनायजों लोगोसे जे ओ बेखौहाय फाननानै रां खामायनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओ आथिखालाव नैबे नालेंखर बिफ नालेंखर फिथाइआ गोबां ओ बाहायजादों जेरैहाय ओ दैलां बोथोराव बेखौ फाननो हायोब्ला ओ लामा सामानि मानसिफोरा गोबां लोंलाङो जायखौनिखि थाइसेयावनो ओ ओ माब्लाबा समाव बाजिनिफ्राय लानानै जौसे थाखासिम थायसे फिथाइयावनो ओ बेनि दाबखौ लोंनोब्ला बेसेना बेसेबां आरो बेनिफ्राय नैबे नालेंखल फिथाइनि मोदोम जायखौ जायो बेखौबो जालांनो हायो बेनिफ्राय आरो ओ दखानफोरावबो नैबे नालेंखर फिथाइखौ फानहरनो हायो ओ बेखौबो जौसे रांसिमहाय मोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ‌। ओं। बेबायदिनो बागान होननानै बुङोब्लाथ' आङो दासिम जोंनि ओनसोलाव नुनाय जायाखै। मात्र न'फोराव न'खरफ्रोमावबो गायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो।
थारैनो नंगौ दा जोंनि ओ ओनसोलावबो जोंनि गामि ओ साखाथि फाखाथि जोङो नालेखर दंफांखौ ओ गोबां नुवाब्लाबो जोङो न'खरफ्रामैबाबो दहाय नों बुंनाय बायदि न खरसेयाव फांनै फां थाखायो दा आरो बेजोंनो लोगोसे सोरबाया बारि गिदिर गिदिर थानायफोरा ओ गय दंफां बायदि खेथि खालामो बेखौबो सोरहाबा ओ बिगासे आधा बिगा बेबायदि गायनानै लायो मानो होनब्ला नालेखर दंफाङाबो गोबां मोनसे आबाद आबाद आबादारिनि थाखाय मोनसे मोजां मुलाम्फा होयो। दा बियो गोबां बेवहायबो फाननानै रां ओ आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। नालेखर फिथाइखौबो जो जों फाननानै हायो जोंङो ओ बोथोर लाना बोथोर नालेखराबो गोबां दाम जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो नालेखर दंफांनि बिलाइखौ जोंङो हाननानै जोंङो हासिबबो बानायनो हायो जेर बजाराव माहासि बानायना फानोब्ला मुथासेयावनो बाजि दजि रां ओरैनो जोङो फाननानै जोङो मोननो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो नालेखर दंफाङाबो ओ नालखर दंफाङाबो मोनसे काट बटाम बेबायदि जायो जोङो न' ओ बानायनायावबो जों काटबा दामखौबो जोङो नाखर दंफांनिखौबो होनो हायो बेबायदि दि गोबां रोखोमनि जोङो ओ बाहायनो हायो दा नालेखर दंफाङा जो जोंनि बर' ओनसोलाव गानै गानै गोबां दङ थांब्लानो दा गोलोम बोथोराव जोङो देहाखौ गरम मोनोब्ला जोङो नालखर दंफांनिफ्रायाय हाननानै जोङो नालखर फिथाइनि रिसिखौ लोङोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो गोलोम बोथोराव नालखर गोरलैनि एसे गोरलैनि नालखर फिथाइनि रोसिखौ लोङोब्ला एसे थाजिम मोनो बे खौ जोङो ओ न'आवबो लोंनो हायो आरो गोबां बाजार गलाफोरावबो जोङो ओ बायनानै जोङो लोंनो हायो आरो। बेखौ दाबो नैबे बांसिन सोलिदों लामाफोराव गुबुन दाबसे जायगा गोजानाव जोङो थाङोब्ला नालखर फिथाइनि रोसि फाननायखौ जोङो नुनो मोनो फांसियार मोनसे ओ थाइसे नालखर रोसिनि लोङोब्ला बियो एक्स' देरस' सेजौ बाजि गाहाम लायो ओमफ्राय बिदिनो जोङो लामा दथाफोराव गोबां मोनसे गोजान हान्था मेला खालामोबा जोङो लोंनो गोनां जायो आरो। दा नालखर फि फिथाइखौबो जोङो फुजा फाथालावबो जोङो नालखरखौ हानानै जोङो होनो हायो। ओ बुटफोराव जोङो होना हायो। फुजाफोराव जोङो गनेश फुजाफोराव जोङो गिदिर गिदिर नालखर थाइसे थाइसे जोङो होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो दा बेबायदिनो दङ' दा जोङो बेबो जायगा लाना जायगा जेराव ओ बबेबा नालखरा गाहायनिफ्रायनो थायो। ओ एकदम गाहायनिफ्रायनो थायो आरो बबेबा नालखरा थाया बियो गाज्रि जालाङो आरो। आरो नालखर फिथाइखौ। गोरलैयावनो केेरकुटा ओ केेरकुटा बि‌ बुयो। केेरकुटाया जालाङो। गोरलैयावनो‌ अख्लायो। बेबायदिनो अख्लायनानै नालेंखर फिथ फिथाइखौ हाला हामा खालामो आरो। बांसिन बियो बारि बाग बागानफोराव थानायखौ थायोब्ला बियो ओ गाज्रि जायो। ओ‌ सेवहांगार जालाङो। उम केेरकुटाफोरा अरनानै नालखर फिथाइखौ गाज्रि खालामो। आरो बेबायदि गाज्रि खालामोब्ला सोरबा न'खरा बोराखांनानै केेरकुटाफोरखौ एकदोम होसोयो आरो। गावनो। दा बेबायदि बिदि दङ'
औ बेबायदिनो आरो बै खेरखुथा आरो खायसे मानलाग्रा जिब जिबिनिफ्राय जायनिखि बे फिथाइ गोरलैखौ जायो बिसोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय आथिखालाव मोनसे गोदान टेकनिक बाहायनाय खौबो नुनो मोन नों जे नालेंखर दंफांनि एसे गुदि खिनियावनो ओ मोनसे सित टिलनि मोनसे ओ लिमोनला
औ
स्टिलखौहाय बेवहायो ओ सिथाबनानै होनाय खौहाय सोरगिदिं सिथाबनानै होनायखौहाय जोङो नुनो मोन्नाय जादों आरो माब्लाबा सोरबा सोरबा प्लास्टिक जाय बे प्लास लिगाव लिमोनानै बेयो ओ बै जिब फोरा खोलांनो हाया बेनि थाखाय बेवहायो सिथाबनानै खाबथानानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो
औ नंगौ नंगौ दा बेबायदिनो दङ। दा दा केेरकुटानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बे ओ खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो माखासे खासे सोरहाबा सोरहाबा फांसे फांनै थानायखौ ओ गाव पाता ला जायफोरा बारि बागान दङ नारेंखलनि आबाद मावो नारेंखल फिथाइ गायनानैनो आबाद मावो बिथांमोनानो दहाय नों बुंनाय बायदि ओ स्टिलनि ओ थिंनि बे स्टाइलनि माबा खौ मोननानै लाबोनांगौ मे बेखौ दोना होयो आरो दा बेबायदि ओ खालामोबा केेरपुटानिफ्रायल ओ गोजानाव थानो हायो ओ अब्लानो नालखर फिथाइा ओ मोजाङै थायनानै जोंनो गावनि रां रांखावरियाव रांखावरि आरजिनायाव
औ औ नंगौ बियो नैबे नालेंखरा जोंखौ बायदि बिथिङाव मदद होयो जेरैहाय काटनिफ्राय लानानै फिथाइ खौ फाननानै रां खामायनायनि आरो नोंथाङा जेरैबादि बुंदों बेखौ फानोब्ला जोङो मोजां बेसेन मोननो हायो जायनिखि मोनसे गोरिब न'खर नखरखौबो ओ मदद खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नंगौ औ दा बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ जोंनि गामिफ्रावबो बेबायदिनो बांसिनानो नालेखरखौ आबाद मावनाय खौ जोङो नुनो मोन दों आरो।
नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ मोजां मोन खोना नानै मो
औ नंगौ साबायखर थाबाय दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायख खौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै।
ओं गोजोन्थों ओं दे।